हेल' औ खोनादों दे।
औ दा नोंथाङा सम होनो हागोन नामा आंजों माखासे गोनां आयदानि सायाव रायलायनो?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो गो-गोनां आयदायाव फैनोसै। दा आङो नोंथांजों रायलायनायनि नि गोनां आयदायानो जादों मा जोङो हान्था मेला होनो जायखौ। ओ जोङो दावबायनाय बा जों बेरायनाय गोदोनि समाव जों मा बायदि हान्थियोबा जों दावबायोमोन आरो दानि समावहाय जों माबायदि हान्थियोबा जों दावबायो बेनि सोमोन्दै दा बुंनो थाङोब्ला जोङो हान्थिनाय बा दावबायनाय होनोब्ला जों मिथिखायो नोंथां।
औ नंगौ।
गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय मा गुबुन दाबसे गोजान जायगासिम जोङो थांनाय मानिे खाथिनिफ्राय गोजानसिम जों थांनाय दा गोदोनि बेलायाव जोङो थाङोमोन होनोबा मा थां ओ आथिंजों साइकेलजों थाङोमोन आरो मा मोसौ गारि मैसो गारि गोदोनि दिनाव नाथाय मा दानि जुगाव बिनि सोलायै मा जाखो ओ साइकेलनि जायगायाव मटर साइकेल स्कुटिफोर जाबाय आरो मा मोसौ मैसो गारिनि जायगायाव कारफोर जाबाय बासफोर जाबाय आरो गोबां सोलायबाय आरोखि दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि लामा सामाया माब माब्रैमोन होनबा गोदोहाय मा बास हाग्रा बंग्राजों एरसोनानै बा हाग्रा बंग्रा सिफायनानै जोङो मा लामाफोर खालामोमोन। एबा हान्थिनायाव जोङो गोब्राब जायोमोन बा जोङो गुसुं समनि गेजेराव सहैयामोन। नाथाय मा दानि बेलायाव मा जाखो होनोब्ला गुस फुं समनि गेजेरावबो आरो मा लोगोसे जोंओ मा गोदोनि गोदोनिफ्रायहाय दा लामाफ्रा मा जाजोब्बाय फाक्का जाजोबबाय माने अनेक सोलायबाय दा जायखौनो जोङो बे हान्थाामेला आरो बेरायनाय बेरायनाय मानसिया बेरायो मानि थाखाय बेरायो ओ जों बयबो मिथिखागौ जोङो मा माखासे समावहाय जों गोसोआ बरिं मोनोब्ला बा जोङो गोसोखौ थानो सुखुवा मोनोब्ला जायगायाव बेरायहैयोब्लाा मोजां मोजां जायगाफोर नायोब्ला जोङो मा गोसोखौ गोजोन मोनो बिनि थाखाय जोङो गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बेरायो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बिटि सि बा बड'लेण्ड नि बर'फोरनि जायगायावनो गोबां गोबां समायना जायगाफोर बा नुथायफोर दङ। मिथिंगायारि सम पट होनो जायखौ जोङो मिथिंगायारि नुथाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मा ओ मिथिंगाया जोंनि जिउजोंबा जोंनि ‌ ओ जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां जोङो मिथिंगाखौ एंगारनो हाया बे मिारथिंगायावनो जोङो मा जों थांनानै दङ बा जोङो बेनिफ्रायनो मा अक्सिजेन लानानै जोङो मा हां लागासिनो। दा बेनि अनगायै जोङो बेरायनाय होनदों जायखौ जोङो बेरायनाय बेरायनायनि उन होनोब्ला जों मिथिखायो आं एसे सिगाङाव बुंबाय दा जोंनि जायगायाव बेरायग्राफोरनि जायाफोरखौ आं एसे बुंनोसै ां जोंनि जायगायाव समायना रमायना बेरायग्रा माखासे बेरायग्राफोर दं बिसोरो जाबाय मा उम ओरै क'क्राझाराव दङ धिरबिल दङ दिप्लाय दङ आरो दंबावो ओरैहाय गोबां मोजां मोजां हाजो आरो साहा दङ मा जोंना सरलपारा जायखौ होनो जोङो भुटान बर्डार नांजाबनाय बे जायगायावहाय थाङोब्ला गोसो गोसोखौ बिराद मोजां मोनो गुसु गुसु बार तावारा फैबाय? ओमफ्रायहाय दा बेखौ जों बेरायोब्ला मा गोसोखौ मोजां मोनो दा नोंथाङाबो आंनि। सिम एसे फोरमायदो मा मा जायगायाव बेरायखोबा बबे बबेयाव थांखो। बा नोंसिनि ओनसोलाव मा मा मोजां मोजां जायग्रा बेरायग्राफोर दङ बेसिम। थांखो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आं।
औ औ जोंथ' बेरायनानै ओ जोबोर मोजां मोनो। औ बिदिनो जोङो न'आव थाबाय थायोब्ला। बायदिसिना ओ गाराय गुजाय बायदि साननायफोरा जोंनि गोसोआव सौग्रावफैबाय थायो नङा होमबा नों थां औ बेफोरबायदि साननायफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों गोसो। गोसोखौ मोजां मोननो थाखाय बायदि रोखोमनि, औ बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जायगाफोराव जोङो बेरायनो थाङो। ओ बिदिनो जोङो बिदि गोसोफोरखौ। मोजां मोननो थाखाय जोङो ओ बिदि हाजो हाला बिफां लाइफां दैमा दैसा। थानाय जायगाफोराव बेरायनानै जों मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदि, बिदिनो जोङो ओ लोगोफोरजोंहाय गामिनि लोगोफोरजोंनो जा एबा, जोङो फरायसालि फरायसालिमानि लोगोफोरजों जोङो। ज' ज' हाय ज' ज' हाय जोङो लोगो जानानै। ओ जोङो बिदि ओ खाथि खालानि ओ। बिदि दैमा दैसा हाजो हाला बिफां लाइफां बायदि थानायफोराव जोङो बेफोरनि सेरफोराव। बेरायहैनाय ओ जोङो। जोंनि लाइमोनफोरनियाव जोङो बेफोरबायदि हुदाया दङ। ओ बेबायदिनो जोङो बेरायनानै ओ जोबोर मोजां मोना, बिदिनो जोंना बेरायनाया सम लायै सम गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नङा होमबा नो थां बिदिनो जोङो बै। ओ जानुवारि ओ डिसेम्बर बायदिफोरावहाय जोङो। ओ गोबां जोङो। ओ बिदि हाजो हाला बायदि थानाय जायगाफोरावहाय दैमा दैसा जिंफोराव जोङो ओ लावखार ओंखाम। ओंखाम बायदि जाहैनाय ओ जाहैनानै जोङो बिदि बेरायनाय, ओ हिसाबैनो जोङो बिदि लावखार ओंखाम जाहैनाय जोङो ओ नुनो मोनो नङा होमबा। औ बेबो मोनसे, बे बेरायहैनाय जोङो बिदि ज' ज'यैहाय ओ लोगो नांनानै बिदि बेरायहैनानै जोङो। ज'यै लावखार ओंखाम जाहैनानै जोङो ओ गोसोखौ जोबोर मोजां। मोजां मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ। न'आव जोङो हारसिङै थाबाय थायोब्ला जोंनाव। ओ बायदिसिना साननायफोरा सोमजिफैबाय थायो बायदि गालाय गुजाय साननायफोरा जोंनि गोसोआव सौग्राव फैबाय थायो। औ बेनिखायनो जोङो बिदि ज' ज'यैहाय सम सम जोङो बेरायहैयो। औ बिदिनो ओ गासैबो। ओ गासैबो सुबुंफोरनि सान्नायानो एखे रोखोमनि नङा। ओ खायफा सुबुङाहाय बे बाय खायफा सुबुङा बेफोरबायदि दैमा दैसा हाजो। हाजो हाला थानाय जायगाफोराव ओ बेरायनो ओ मोजां मोनाबो जानो हागौ ओ बि बिदिनो खायफायाहाय गुबुन गुबुन हादरफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि गोजान गोजान जायगाफोराव, ओ दावबायनानैबो मोजां मोनो, जोंहा बिदि गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनानैबो गोबां। ओ मुलाम्फा मोनो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो
नंगौ नंगौ नोंथां।
बिदि गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्ला जोङो गोबां मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनो। जेरै जोङो गुबुन हादोरनि ओ हारिमु बायदिफोरखौ जानाय लोंनाय बायदि गाननाय जोमनाय बायदि थानाय बिसोरनि थासारिया माबायदि बेफोरखौहाय जोङो बिसोरनि रायज्लायनाय राव बायदिफोरखौहाय जोङो बिदि गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला जों मोन थिनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो ओ बेरायनो थांनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बे दावबायनायाबो। ओ बिदिनो जोङो दावबायनानै ओ गुबुन गुबुन हादरनि ओ हारिमु बायदिफोरखौहाय जोङो ओ राव हारिमु ओ बिदिनो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौहाय माबायदि जायो बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो बेरायनो एबा दावबायनो जोङो थाङोब्ला बेबादिनो जोंहा दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोंहा गोबां ओ मुलाम्फाबो जायो जोंनो बेफोरखौ ओ गुबुन गुबुन हादरनि बेफोरबायदि थासारिफोरखौ जोंनो ओ मिथिनायाबो जोबोर गोनां नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ अ बिदिनो जोंनोया जोंनि ओ गोसोया गासैनाबो सुबुंफोरना ए खे रोखोमनि नङा बिदिनो खायफाया बिदि गोजान गोजान ओ गुबुन गुबुन हादोरफोराव बेरायनानै मोजां मोनो आरो खायफाया बिदिनो ओ खाथि खालानि ओ गामि ओनसोलफोरनिनो बिदि हाजो हाला बायदि दैमा दैसा थानाय फोराव बेरायनानै मोजां मोना ओ जोङो बिदि औ बिदिनो जोङो आथि खालाव गोबां नुनो मोनसै जोंनि ओ गामि ओनसोलफोरावबो बिदि खाथि खालाहाय गोबां ओ हाजो हाला बिदि ओ दैमा सेर बायदिफोराव लावखार ओंखाम जानायनि ओ गोबां मोजां मोजां ओ जायगाफोर बानायनानै दोननाय जोङो नुनो मोनबाय औ बिदिनो जोङो ओ बिदि ओ पिकनिक स्पटफोर जोङो बिदि बानायनानै दोननायखौ जों ओ नुनो मोनसै ओ बिदि दैमा सेर बायदिफोराव नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो ओ जोङो जोंबो गुबुन ओ जायगायावहाय जोङो गुबुन ओ जिल्लाफोरावहाय जोङो बिदि जायगाफोराव जों बेरायनो थांनो लुबैयो आरो गुबुन जिल्लानि फोराबो जोंनि ओ बिदि गुबुन जिल्लाफोरावहाय बेरायनो थांनानै ओ जोबोर मोजां मोनो आरो ओ बिदिनो गोजाननि जायगाखौहाय ओ समायना नुहुरो नङा होमबा नों थां बिदिनो जोङो ओ ससियेल मेडियानि गेजेरफोरजों मबाइलफोरावहाय जोङो नुनो मोनो। ओ बिदि जिलायावहाय बिदि रोखोमनि ओ जायगा दङ जोबोर समायना होननानै जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां अ बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि गोसोआ ओ मोनसे रंजाखांनाय फैयो एब्ला सानखांनाय फैयो बे जायगायाव सानसे जोंबो बेरायनो- थांगोन। बेफोरबायदि जोंनि गोसोआव साननाय फैयो औ बिदिनो जोङो- ओं सानसे जोङो बेरायनो थांनायबो जायो लोगोफोरजों ज' ज'यैहाय। ओ बिदिनो जोङो गुबुन जिल्लानिफ्राय गुबुन जिल्लासिम बिदि ओ जोङो- ओ दावबायलायनाय एबा बेरायलायनाया जोंनि ओ सुबुं- फोरनि ओ मोनसे हुदाख जोङो बिदि- औ बेराय- सम सम जोङो बिदि बेरायनानै जोङो लोगोफोरजों बेरायलायनानै जोङो- ओ गोसोखौहाय- ओ मोनसे जोङो गोजोननाय ओ लानो थाखाय जोङो बेरायहैनायखौ जोङो- ओ एंगारनो हाया आरो।
नंगौ नोंथां। दा नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथांजों दा जोङो माखा से गोदोनि दावबायनाय आरो दानि दावबायनाय बा जोङो जायगा बेरायनायनि सोमोन्दै एसेब्लाबो जों रायलायबाय- जों मा रायलायनानैथ' खोथाखौ फोजोबनो हाया बाथ्राया लावलांबाय थायो दा जोंहा समनि आंखाल। जा जोंना नै गोनां आयदानि सायावहाय रायलायनायनि फ्राय समा जोंना जि मिनिट। आरो जोंना जि मिनि जाना फैबाय आङो जाहाथे नोंथांखौ उननि गोदान आयदायावहाय मोजाङै मोजां जों बिदिनो सावरायलायनो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दा नोंथांनिसिम आंजों सम होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर नोंथां।
औ गोजोन्थों।
अब्ला जों दोनथ'लायसै नोंथां ना?
औ दे नोंथां।
उम